औ औ खोनादों ओ मानि थाखाय फनहरदों बेखौथ' मिथिखादों दा
सायाव सामरायनो सानो नोंथां
दाथ' दैज्लां नालाय आं सानदोंमोन आबादनि सायाव एसे सोंनो माबोरैहाय गामिफोराव आबाद मावनायफोरा हेलौ
आ
औ आबाद गायनायनि बागै एसे बुंजागोन दा दैज्लां बो नालाय दा दैफोर दंना गैया इफोरबायदि
अ माने आं दा ओ माने गामियाव थांथ'वाखै आरोना माने कलेज हस्टेलाव दंथ'यो आरोना थांथ'यैखाय दा दै दंना गैया इखौ बारा मिथिथ'वा आरोना नोंथां ओमफाय गायगासिनो होननानै बुंदों न'निफोरालाय माइखौ
उम
आरोना नोंथां ओमफाय नोंथाङा खोथिया फोनायनि सायाव बुंनो हागोन नामा
औ बुजायो
दे बुं होमबालाय नोंथां
खोथियाखौथ' सोमनानै दोनग्रोयो बस्थायाव सोनानै फुख्रिफोराव फख्रियाव दै थानाय जायगायाव इदि आरो खायसे बाल्थिंफोरावबो दोनो बिदि दोना जङो डाइरेक्ट फ'ख्रि दं नालाय जोंनिया गामि फोराव फख्रियाव बस्थाया बै माबानि बस्था जानांगौ प्लास्टिकनि नङा
खोनादोना नोंथां
बिदि बस्थायाव सोनानै माने सानथामसो बा सप्तासे बिदि सोमनानै दोननानै उनावहाय बोखांनांगौ बोखांनानै गोरान जायगायाव लखब दोननांगौ बेनिफ्राय गाजा ओंखारदोंना ओंखाराखै बेखौ नायो गाजाया जुदि एसे एसे लावदोंबा बे गौ दुब्लियाव मोजाङै हालेवनानै दोननाय मै होनाय बे हाखौ समान खालामनानै खोथियाखौ फोनाय जायो जाहाथे माने फुनाय टाइमाव हाब्रु फैया बिदि आरो
अ
बेनिफ्राय अखाफोर हायोबाथ' बिराद दिगदार जायो माने माइआ सिङाव गोदैयो बिराद गाज्रि जायो माने अखा हायोबा बोथोरखौबो नायनांगौ जायो बेखायनो माबायदि बोथोरा
दा नोंथांमोननि न' मा मा अ रोखोमनि माइखौ गायो नोंथाङ बुंनो हागोन नामा
जोंनियावथ' दा बांसिनानो गायो रनजित बायसमुति बिदिफोरखौ गायो आरो जोसा आरो माइब्रा फासटाइमाव
अ नोंथां ओम
ओमफ्राय माबाफोर सोंनांगौ
अ आंनथ' गैथ'ला नोंथाङा सोंनोबा सोंनो हागोन
औ नों माइ गायफेरदोंना गायफेराखै नोंलाय
गायफेरबाय गायफेरनायालाय नोंथां उनदैनिफ्रायनो गायदो अं
हाजिराफोरजों गाय ना ओरैनो न'आव
बो गायो हाजिराबो गायफेरबाय नोंथां
अ दाम
दामफोरा दा एसे बारायबाय जेनबा आं सिगां गायनाय समाव ओ आरायस' इदि आरोमोनना दुइस'
अ
मोजांङानो
ओमफायो टाइमफोरा बेसेबां ओंखारो नोंसिनि गामिनिफोरा माइ गायनाय टाइमफोरा आरो जोबनायफोरा
ओ ओइट थारटि रिंगानिफ्राय मोनानि सयथासिम जायो आरोना नोंथां
औ आतसा
ओमफ्राय बेला मोनसेल'बाथाय बार'थायावनो ओंखाम जायो आरो ना नोंथां
औ ओमफ्रायथ' गेजेरावथ' रेस्ट टाइम मोनो दा सा
अ औ नोंथां मोनो
औ
मोजां
नोंथांङा गायफेरबाय नामा?
आं माइ गायो औ
दा गायदों ना नोंथां?
दाथ' आं गायाखै आंङो जोंनि न'नि हाफोरखौ माने बेलेगनोसो होबाय आरो बन्दक बिदिसो दंङ। बन्दकफोरसो दाथ' मिथिखायोआनो मोसोथ गैला
अ दा बांसिनानो ट्रे
मोसौ दोंनाया दोंङो होमबाबो बिदि मा होनो हालिवला आरो ना नोंथां बांसिन ट्रेक्टरदोनो एवनाय जाबाय दानिया मोसौ एवनायखौ नुनो मोनो मोनो बिदिनो मैगं बारिफोरावसो सोरबा सोरबा एवो आरो ना दा नोंथां नंङाबा दुब्लियावथ' बाहायनोनो थांला
औ
नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावनाय जायो माने दैज्लां मेसें मोननैखौबो लानानै
मेसेंआवथ' बेसरल'सो मावो बेनिफ्राय दैज्लांवथ' आरो माइसालि बायस मथ बिबिदि रनजित बिदि माइ गायो जोसा माइब्रा ओमफ्राय दैफोरा अबेनिफ्राय फैयो दुब्लियाव
जोंना दंग'निफ्राय लाबोनाय जायो आरोना नोंथां
अ
गामिनिफ्राय दंग' मोनसे दोङो इनिफा एैफ्रायाय लबनाय जायो आरोा दा
औ ओमफ्राय अखा हाबाथ' अखायाव मोन फायो दैखौ
अखा हायाब्लाथाय खस्थ' जायो आरोना एसे नोंथां दैया माने गासिबो लानाय जायो नालाय मोन गैया बिदि जायो आरोना
ओ नोंथांङा मोसौजों हालौनायखौ साबसिन मोनो ना ट्रेक्टरजों हालौनायखौ साबसिन मोनो?
मोसौ ओ बुंनो थांबा मोसौजों हालेवनाया साबसिन जायो आरोना नोंथां
अ मोसौआथ' दा गैला।
जों हालेवनायाव माने उखुन्दै ओंखाम ओंखारला बायोना बेफोर बारहावाखौ गाज्रि खालामो आरोना नोंथां।
औ।
आरो बुंनो थाङोबा आबादाव रासायनारि हासार बाहायनायाबो दैखौ गुबुंले खालामो। खालामो आरोना नोंथां बेनिखायनो न'आव बानायनाय हासार जेरैबायदि गोबोर हासारफोरखौ होनांगौ आरो ना। होमबाना मोजांसिन जायो।
गोबोराथ' दा मोनला मोसौथ' गैया मोसौ थायोबासो गोबोर मोनो बेयाव उफाय गैयिनि एम्फौफोर जायो बेनिखायनो बायनांगौ जायो आरो मानि रासायनारि हासार बाहायाबा माइखौनो मोनखाया बिलाइ औ माने ओरैबायदि एम्फौआ जाजोबो बिदि औ।
आरो माबाफोर सोंबावनो नामा नोंथां।
नों बुंदो।
माने बेसर फोनायाव मादि गिबियाव माबादै खालामग्रोनना लानाय जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आंथ' मिथिफेरा बेखौ आं फोफेराखै बेसरखौ आं नुवाखैबो माने आं एसेबां आइडिया गैया।
अ। जों माने ओ गिबियावनो हाखौ एवगोरानै लानाय जायो ओमफ्राय ओरैबाबो मेसें बोथोर थ' गोरानखा ओमफ्राय हाथ'रफोरखौ बुख्रुबनाय जायो ओमफ्राय फार्स्टवनो हासार सारग्रोनाय जायो।
उनावहाय साननैसो थानानै बेसरखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां।
उम।
लासै लासै देरबोनो हमो इसरा ओमफाय बेरबोबाथाय ओ बिबारनि थाखाय मुलि होयो आरोना बांसिन। ना नोंथां माखासे फिथाइया थायो।
बिनो बेसेबांसो दिनफोराव फुजायो ओमफ्राय फिथाइया रायो मोनो।
मार्चफोराव ओ जेरैबायदि मा बुंगोन बेखौ दा दैज्लां जोबनायैथ' फैयोना ओ। बेनिफ्राय मार्चफोराव फुयो आरोना बांसिन फेब्रुवारि मार्च। बिदियाव बांसिन फुयो आरो नोंथां।
औ। अखाफोर मोनबाथ' गाज्रि जायो बेसरा।
अ नोंथां जायो बुदामलेे जोबनाय जायोना ओम। मानोना गोजां बोथोरावथ' निहिर खिरिखायो बिनो दै बायदि जायो आरोना नोंथां। ओमफाय बांद्राय अख हायोबाथ' ओमफ्राय माने हामा जायो आरोना नोंथां मारैबा सेरमायलांनो नागिरो।
औ।
सबावनो नामा नोंथांङा
हा।
मायबाफोर सोंबावनो दंङ नामा नोंथां?
औ। माने जोंङो माइखौथ' हानानै लाबोबाय न'आव बिनिफ्राय ट्रेक्टर माने माराफोरखौ माबोरै होयो बिखौ मिथिगौ नामा नोंथांङा एसे?
माखौ?
माराफोरखौ माबायदि होयो माइखौ जोंङो हानानै लाबोनानै।
माराखौ ओ माने दानियाथ' बांसिन मेचिनजोंसो माबानाय जाबाय आरोना नों थां बिदि हाना लाब नानै दोनफायो दोनफैनानै ओमफ्राय मिसिनखौ लिंनानै बि मिसिनाव डाइरेक्ट सो जोबाय ओमफ्राय फारसे ओ माने डाइरेक्ट रग' रग' ओंखार खा खायोना मिसिंयाव दालाया बेलेगथिं आरो फिथाइआ बेलेगथिं ओंखारखायोना नोंथां? सिगांनि दिनावथ' अ अ सिगांनि दिनावथ' ओ मोसौजों माबानाय मा होनो मारा नानाय समाव फास्तयावनो गिबि बेयावनो सिथ्ला एबा सिथ्लाफोरथि जाब्रेना लाबाय ओमफाय मोसौखौ होन होनांगौ आरो ना गल गिदिंनानै ओमफाय बिदिनो
खैथासो मोसौ लायो।
सुइथा इदिनो जायो आरो ना सोरबा माब्रै। सोरबा सयथा इदि लायो ओमफाय होबाय थाबाय होनानै ओमफ्राय मोनसे समाव बा बि ओ बिलाइनिफ्राय गजोबबाथाय मोसौखौ बोखारबाय आरो मा होनो दालायफोरखौबो बोखारनानै ओमफ्राय बिखौ खोनसे हासिबदो सिबदो हमना लायो सा सानिखौ दालायफोरखौ ओमफाय
फाय गेजेराव माने हुकेनजों खायनाय दंङ हुकेनजों खायनांगौ आरो। हायाबा माने गानो नागिरा उल्थां फाल्थां खालामलाय मोसौखौ मारा गिदिंलाय उलथां फालथां खालामलाय बिदि खालामबाय थानांगौ। होनबासो माने माइआ मोजाङै गायो आरो।
औ
औ
ओमफ्राय बेखौ बाय फोराननानै जावबाय ओमफ्राय माइ हुंदोआव संबाय आरो ना।
ओं‌ जोंथ' बाख्रि होननानै बुङो गामियाव
बासोबाय आरो नोंथां ओम।
मो ओ मोसुदो हालेवनायाव मा मा बाहायनाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिगो नामा।
हां
मोसौदो हालेवनायाव मा मा आगजु बाहायनाय जायो नोंथां बेखौ मिथियो नामा। अ।
हाल एवनायावथ' फार्स्ट टाइमाव हाखौ एवनो थाखाय नांगोल बाहायनाय जायो। नांगोल आलो जुगाल ओरैहाय मोसौ गोदनायाव जुंगान होनाय जायो बिदिनो आरो लावथि गंसे नांगौ जायो। मानसिनो मोसौखौ बुनो थाखाय एसे माने सिगिनो थाखाय जों मोजाङै थाबायनायनि थाखाय बिदि बेनिफ्राय आरो लास टाइमाव आरो इदि एवखांनानै दै भरथि खालामना दोननानै मै होनाय जायो। मै होनानै आरो माबाफिननाय जायो हालौफिननाय जायो।
अ
दाथ' जोंनाबो टाइम आ जोबबाय नोंथां अ नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै मोजां मोनबाय
अ दे दे होमबालाय न' नोंथां दे।